औ हेल' औ खोनादों?
अह माथो खालामदों नोंथाङालाय?
अह आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
अह माथो
मा होनदों?
नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै रायलायनायखौ।
अह नोंथांखौ मा ओंख्रि जादोंमोन होनदां दिनै?
अह ओंख्रियाथ' दालि आलु भाजा
ओम ओमफ्राय गैला?
औहो
ओ दालि दालि ओंख्रि खौ माबोरै सङो नों सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ दालिखौथ' जोङो फार्स्टआव गिबियावनो जोङो दालिखौ संनो थाखाय दालिखौ सुग्रोना लानाय जायो नांगौ जखानि दानानै बेखौ सुग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो बेयावहाय बेवहाय होनो थाखाय ओ गिबियावनो ओ पियासफोरखौ ओम मोजाङै माने ओ लेमनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ ओ सुखानाय ओ पियासखौ थाव ओ मा होनो अगदाबाव नङाबा गेसफोराव आथिखालावथ' बांसिन गेसखौनो बाहायनाय जायो नालाय ओ बेवहाय गेसाव सारायखौ ओ जानबाय बिनि उनाव जेब्ला साराइाया दुङो अब्ला बेवहाय जोङो बे थाव होनानै बेवहाय पियासखौ दसे नांगौ जखानि बायदियै एसे एवनानै ओ बेवहाय जोङो दालिखौ सुखानाय दालिखौ होनानै माने दसे समनि थाखायल' एवनांगौ आरो दालिखौ ओमफ्रायहाय दै होनांगौ गावबा गावनि जख जखा बायदियै दैखौ होनानै ओ जेब्ला बियो गोदौयो मोजाङै गोदौबाथाय अब्ला जोङो खांहांनाय समावहाय बेखौ दुदिया बा गंगार दुदियाफोर होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बे ओंख्रिखौ ओ संनानै जानाय जायो आरो।
औ ओरैनो ओम निरामिस जायो नामा दिनै नोंथांमोनहा?
औ जोंथ' बिदि मिरामिस ओ जानाय जाया।
जानाय जाया ना?
माने जेब्ला समाव जोङो औ देनाय बुंनाय नोंथाङा।
मा मा मैगं दं दा नै दिनाव दैज्लांनि मैगङा
मैगङाथ जोंनिथिं दायो माबा दङ ओ थारुन थारुन दङ खांखिलर दङ आरो पथल दं लेस्रि दं आरो
ओम।
बेफोरनो दङ।
थ मोनजाखै दाबो?
अ थारुनखौ मोनजायाखै थारुननि बिबारखौ मोनजाबाय थारुनखौबो साननैसो थानानै माने मोनजासिगोन आरो जोङो।
थास' आथिंखौलाय जायोना जाया? नोंथांमोननि
थास आयथिंखौबो जायो। थासनि गासैबो माबाखौनो जोङो जानाय जायो आरो थास आथिं थास बिबार औ थास बिथुरि, बिसं
ओम।
जों बेफोरखौ जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो होननानै माने मोजां आरो ना बेखौ जानाया जोंनो आइरन होयो औ बेदरखौ जायो औ जायो औ। गोथाव जायो ना गोरानजोंबो जायो। दा औ दा जाया दाबायदि समाव जानाय जाया।
मानगोन ना दा जायोब्ला?
औ नोंथाङा औ देनाय बुंनाय नोंथाङा
मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
आङोथ मोजां मोन अ आं गासैखौबो माने जानानै मोजां मोनो जेरै अनला ओंख्रि सबायजों साम बे नारजिखौ आङो जानाय जाया आरो बारा मोजां मोना माने
गोखा मोनो‌।
औ
नारजि अमा मेजेम होयोबो गोथाव जायोना नारजियाबो।
औ जायो होननानै बुङो आरो माने जाखायोबो दां औ बेखौ जानो हाया औ।
बेनिफ्राय ओ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया मा
अनला ओंख्रिखौ अनला मेवा दाउ होनानै सङोब्ला गोथाव जायो आरो ओ एम्फौ लाथा होयोब्ला गोथावसिन मोनो आरो
जायो आरो बे खौ माबोरै बानायोनांगौ?
बेखौ अनलाजों अनलाजों माबा औ मेवाखौ ना एम्फै लाथाखौ? अ अनला ओंख्रियाथ जोंनि बर फैनि मोनसे ओ दोरोङारि जाग्रा आदार आरो बेखौथ' जों बय बो बर' मानसिफ्रानो सुबुंफ्रानो संनो रोंखागौ आरो। बेखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ ओहोम नांगौ जखानि बायदियै ओ दैयाव सो सोमनानै दोननाय जायो ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ सो सोमनानै जेब्ला दैया ओ सु रुयो माने माइरङा रुयो अब्ला बेखौ माइरंखौ दै माइरंनि माइरंआव थानाय दैखौ सरगहोनो थाखाय दसे बोखांना दोननाय जायो। बेनि उनाव उवाल आरो गाहेनाव बेखौ अन गुन्दै खालामनानै देनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ बेदरफोरजों सङोब्लाथाय बेदरफोरखौ एसे ओ थावजों एवफ्रामनानै लायो बिनि उनाव उम दै होनानै जेब्ला दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो ओ अनलाखौहाय ओम आगसि आखाइजों जि खुनु गावनि सुबिदा बायदियै आगसि आखाइजों जेन-जेनेबा जोङो बेखौ अनखौ अन गुन्दै बेखौ फ्रि फ्रि सारनाय जायो आरो ओंख्रियाव बे दै माबायाव बेदर होनाय दैयाव गोदौनायाव ओमफाय बेनिफ्राय ओ फारसे आगदा आखाइजों खादौजोंहाय एरै माने उरबाय थानाय जायो आरो जाहाथे बे औ जाहाथे बेवहाय अनला ओंख्रियाव होनाय बे अना गथा गथा जा जाया आरो औ गथा गथा जायैनि बिदि जायोब्लाथाय साबसिन गोथाव मोनो आरो ओं-ओंख्रिया मोजाङै मिस मिस जायो। बिदि होनानै ओ जोंनि बर'फ्रा फोथायो आरो ना आरो बेथजोंनि मोनसे औ बेनो जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय। जायखौ जोंनि बरनि हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि नङाब्लानो जायाना
उम उम
औ
आरो सबाइ सबाइ ओं खौ जानो मोजां मोनो ना मोना नोंहा सबायाबोथ' गोथाव जायो
औ सबायाबो गोथाव, दाउजों जायो। बेखौबो दाउजों जायो ना गोरानजों जायो ओमफाय नाथुरफोरजों जायो ओमफायस खायसे खायसे खायसेया ओ बै अमा आथिं अमा आथिं फोरानना दोनोना बेजोंबो जायो सोरबा। अमा बेदरजोंबो जायो उम जायो आरो। फोरखौ संनानै
आरो एम एम्फौआ मा माजों संबा
एम्फौखौथ आङो ओरैनो गाव गोजा ओ फ्राय एवनानै फ्राम फ्राम एवनानै जायायोब्ला साबसिन गोथाव मोनो आरो बेखौ जोंनि बर'खौ गासिबो सुबुंफोरानो बेखौ सोरबा -सोरबा ओ बिलाथिजोंबो संनानै जायो आरो खायसे ओ मैथाजोंबो जायो गावबा गावनि सुबिदा बाइदि माने गाबा गाव जानो लुबैनाय बायदि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
आथिखालावथ हांनानै होनायबो नुयो माबा फेस्टिभेल माबा जायोब्ला खिन्थु जाफेराखै आङो हांनायखौ।
एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ बेनि बागै
एम्फौखौथ' जोङो उम गोदोनिफ्रायनो फिबोदों नाथाय आथिखालाव बियो ओ जोबोद खम जानायखौ जों नुनो मोनदों। थेवब्लाबो जोंनि गोदो बर आइजोफोरा ओ एम्फौखौ फियोमोन आथिखालावबो खायसे -खायसे फियो ओ जेरैबायदि बेखौ एम्फौखौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो बे एम्फौ फिथोबखौ मोजाङै दोननाय जायो बिनि उनाव बिनि। ओमफ्राय सिख्रि ओंखारनानै सिख्रिनिफ्राय ओ बिदै ओंखारो बिदैनिफ्राय ओ बेबायदिनो एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाब फिसाया फिसा फिसा सोमजियो आरो। ओमफाय बिनिफ्राय बेखौ जोङो मोजाङै जो थोनै लानानै जोथोनै लानाय जायो आरो बेखौ गोरलै समाव जोङो ओ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनानै ओ मोजाङै जोथोन लानाय जा फै आरो आरो बेवहाय ओ जोंनि माखासे ओ मोदोमग्रा मुवाफोरखौ ओ मुवाफोर मोनामोब्लाथाय एम्फौआ सैज' खालामनो हाया बेयो बेनि थाखाय जोंनि औ थैयो बिनि थाखाय बेखौ माने बे फोर मुवानिफ्राय एम्फौखौ जानगाराव दोननाय जायो आरो
खायसे खायसे मानसिया
औ एम्फौ फिनायनिफ्रायनो जों औ मा होनदों नोंथां? औ दाम मोनो।
फिथोबनिफ्रायथ' माबा मोनसे दिहुनो।
औ बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय जिबो दिहुनो फिथोबखौ माने ओ रु फिथोबखौ खुन्दुं दिहुननो थाखाय गिबियावनो रुनांगौ आरो ओ रुनानै गोबाव रुनानै बेखौ मोजाङै खाथ्रि बिलाइ नङाब्ला ओ थालिर बिलाइफ्राव जुनानै बेखौ दान मोनसेसो द गोन आरो बिनि उनाव जेब्ला फिथ बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै। जोङो जिखौ सोंनानै, दानो हायो आरो बेबादि
गोदोनि मानसिफ्राथ' फुख्रि ना मा होनो?
औ थावख्रि लुयोमोन औ गोदो जोंनि आइजोफोरा बांसिन बेबायदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ गावबा गावनि न'आवनो दानानै लानाय जायोमोन आरो औ इन्दि एम्फौनि बेफोरबायदि जिफोराथ' जोंनि थाखाय देहानि थाखाय देहानि बिगुरनि थाखाय माने मोजां आरो बेखायनो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो साबसिन आथिखालाव बेफोरो बांसिन माने जोंनियाव समाजाव आजावनायखो जों नुनो मोनदों आरो। माखासे समावथ' बि बेफोरो गोमालांबायमोन ना जोंनि समाजनिफ्राय दायो जाखांफिननायखौ जों एसे ए नुनो मोनो आरो
अ।
अ
आदसा नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै
औ औ औ
बिदिब्ला दोनथ'सै नामा?
औ दे
औ